अ नोंथां गिबि गिबियावनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासि हरग्रोनाय जाबाय।
आंबो नोंथांनो गोजोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायथिखौ जासिहरनाय जाबाय। नोंथाङा मानबाफोर कल खालामदोंमोन?
आङो नोंथांजों जोंनि दोरोङारि जानाय बेफोरनि बारै सावरायनोसो फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां।
औ
जोंहा जोंहा दोरोङारि जानाय बुङोब्ला गोबां रो खोमनि ओंख्रि दङ जेरै अनला जानाय सबाइजों बेफोरनि नोंथां बिदिब्ला सिगाङावनो आङो नोंथांनो फोरमायग्रोनोसै नामा? जोंहा आं नोंथांनो फोरमायनोसै सबाइ आरो दाउखौ जों बोरै जानाय जायो नङा ओमबा नोंथां? अ बिदिब्ला नोंथांङा खोनासंनानै लादो बे सबाइ जानाया जोंनि मोनसे दोरोंङारि जानायखौनो बुंजागोन आरो नोंथां बे सबाइजों जोंहा गोबां रोखोमनि जानो हायो जेरै बुंनो थाङोब्ला सबाइजों दाउ सबाइजों अमा सबाइजों साम' आरो सबाइजों ना गोरान बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि ओंख्रै जायखौ जोंनि बर'फोरा दोरोङारि हिसाबै जाबोगासिनो दङ आरो। नोंथां बेखौ जोंहा माखासे बर'नि मिथिं दावथिं हाबा हुखा बेबायदि दुखुनि सम सुखुनि सम बेफोर समाव जोंहा बै ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो नोंथां बे ओंख्रिया जोबोरैनो गोरलै। आरो नोंथाङाबो बे ओंख्रिखौनो संनानै जानो हागोन आरो नोंथां। ओ बेबायदिब्ला नोंथांनो गिबियावनो नांग्रोगोन सबाइ आरो नोंथांनो दाउ नांगोन आरो। बै दाउआ न'नि दाउ जायोब्ला गोथावसिन जायो एबा साबसि न जायो ओ न'वाव फिसिनायखौ मोनोब्ला। गिबियावनो नोंथाङा सबाइखौ लादो नोंथां। बेनि उनावहाय नोंथांङा सबायाइखौ फुख्रेमग्रोनायखौ लाखायोब्ला मोजां जायो आरो फुख्रोमग्रोननायखौ लाखानानै नोंथांङा बेखौ मोजांङैनो बासिबावनांगौ एबा सुबावनांगौ जाहाथे बेयाव मैला मैथा थाया आरो हाथर अन्थाइफोर थाया आरो नोंथां बेनि उनाव नोंथांङा मोजांङै सुनानै लाखांनायनि उनाव बेखौ नोंथांङा कुकाराव सोदो आरो नोंथां कुकाराव स सोनानै दै एसे बुरजा होनानै नोंथां बेखौ गेसाव हरदो बेबायदिनो नोंथांङा बेखौ नैजि सो बार कुकारनि खर'खौ गाबहोनांगोन आरो नोंथां नैजिबार गाहां हखांनायनि उनाव बेखौ बख'दो एबा खांदो आरो नोंथां बेयाव खांखांनायनि उनावहाय नोंथांङा सागं सानांगोन आरो नोंथां सागं सानायनि गाहाय खामानियानो जाबाय बै जोंनि सागं सानायजों माखासे गेब्लेयै सबाइफोरखौ गेलेहोनो आरो नोंथां बे सागङाबो जोंनि मोनसे दोरोंङारि आइजें नोंथां बेखौ जोहा ओंखाम ओंख्रिफोरखौ गेब्ले होनो थाखाय बै सागङाव सानाय जायो आरो नोंथां बे सागंङानो औवाजों बानायनाय आरो नोंथां बेखौ जोंनि बर'फोरानो बाहायजेेनदोंमोन होननानै जोंङो बुंजायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय जोंहा सबाइखौ रुखांनानै लाखांनायनि उनावहाय जोंहा मा ओ दाउ बेदरखौ संनांगोन आरो नोंथां। बेबायदिनो नोंथांङा साराय मोनसे जाननानै लादो गिबियावनो साराय जानानै लाखांनायनि उनावहाय नोंथांङा थाव एसे हरदो बेनि उनावहाय नोंथांङा मा खालामदो ओ जोंहा फानलु संख्रि हालदै बायदि सिनाफोरखौ थियारि लाखानांगोन आरो नोंथां। बेनि उनावहाय नोंथांङा दाउखौ हरग्रोनानै एसे सम एबा दसे सम एरदो आरो नोंथां बेनि उनावहाय नोंथांङा सामब्राम हाइजें सामब्राम गुफुर मस्ला बायदि रोखोमनि देनानै लानायखौ दाबाव हरग्रोदो आरो नोंथां एसे बिबांनि एसे बुरजा बिबांनि हरनांगौ आरो नोंथां जाहाथे बियो सबाइजोंबो मिलायो आरो नोंथां ओंख्रिया जेला बै बिनि थाखायनो बुरजा बिबां बरनानै लायोब्ला मोजां जायो। जोंहा दाउखौ बोरै एवो बेबायदिनो एवनांगौ आरो नोंथां बेबायदिनो जिबा मिनिटसो एसे एरबाय थानानै एवबाय थादो बेनि उनाव जोंहा दसे सम एवखांनायनि उनाव जोंहा खुखारनिफ्राय दिहुनना लानानै सबाइखौ सारायाव गारसनहर दो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंनि बिबांखौ नायनानै दैखौ हरदो बेनि उनावहाय जोंहा दसे सम ग्लब ग्लब गोदौ होदो आरो नोंथां। बेबायदिनो जोंहा ग्लब ग्लब गोदौखां खांनायनि उनाव गेजेर गेजेर मा सागंखौ साना होबाय थानांगौ आरो। जाहाथे मा गो गेब्लेयि ओ सबाइफोरा गेब्लेयो बेनि उनावहाय जोंहा जेब्ला गोदौबाय थायो। अब्ला जोंहा मा हरनांगोन मोनसे दोरोङारि जानाय दंङो जोंनि जायखौ बुङो खारै एबा खारदै बेखौ हरनांगौ आरो नोंथां बेखौ हरनानै आरोबाव जोंहा दसे सम गोदौ होबाय थानांगौ आरो गोदौबोखांनायनि उनाव जोंहा गेजेर गेजेर जोंना संख्रि साखि नायबाय थानांगौ आरो नोंथां
जोंहा बै
खारै एबा खारदै हराबानो जोंनि दोरोङारि सबाइ जानाय जाया आरो नोंथां बे खारै एबा खारदैखौबो जोंहा बर'फोरा मोनसे दोरोङारि जानाय हिसाबै दिहुननानै लादों आरो नोंथां
बे खारै एबा खारदै
बेखौ जोंहा थालिर बिफां आ बायदिसिनानिफ्राय दिहुननानै लादों आङो सम मोनोब्ला नोंथांनो उनाव फोरमायनोसै आं नोंथां जोंहा सबाय संनाय होदों फैफिननोसै बेबायदिनो नोंथाङा दै ग्रोब ग्रोबनानै गोदौहोबाय थानायनि उनाव गेजेर गेजेर सम ओंख्रि साखिदो आरो नोंथां बेनि उनावहाय नोंथाङा
जोबनायाव खांदो खांखांनायनि उनाव नोंथाङा दुन्दिया एबा गंगार दुन्दियाखौ हरनांगौ आरो जाय गंगारदुनदियाखौ जोंहा होननानैबो बुङो
जायो आरो नोंथां बेनि उनावहाय नोंथाङा खांनो हागोन आरो बेनो जाबाय मोनसे जोंनि दोरोङारि जानाय सबाय आरो दं बे सबाय आरो दावला जानायजों लोगोसे गुबुन हारिफोरखौ जानायखौबो नुनो मोनदों बे ओंख्रिया बर'फोरजों लोगोसे गुबुन हारिफोरजोंबो अनसायजादों आरो नोंथां बेखौ जों जोंनि बर'फोरनि हटेलाव गुबुन हारिनि मानसिफोरा फैनानै जाफैनाय जायो नोंथां बिदिब्ला एसेनोसै आंनि सबाइ आरो दाउ संनाया बिदिब्ला नोंथाङाबो माखासेजों आंनो फोरमायना होदो नोंनि रोंगौथिखौ जोंनि बर'नि दोरोङारिनि जानायनि बारै
आं सबायजों ओंख्रि संनायनि सोमोन्दै सावरायगोन नोंथां सबायजों साम' ओंख्रि संनाय बे बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि आरो बेखौ संनो थाखाय जोङो गिबियावनो साम'खौ नागिरनानै लानाय जायो सामखौ सरासनस्रायै दैसा बिलो बेबायदिनो दंग'फ्राव मोननाय जायो नोंथां बेफोरखौ ओ खननानै लाबोनानै बेखौ बाल्थिङाव बेयाव जायखिजाया गंसे आइजेेङाव सोमनानै दोननाय जायो बेबायदि सोमनानै दोनोब्ला बिसोरो खिगारो खिगारनायनि उनाव बेखौ जोङो दानस'यो दानस'नाया ओरैबायदि जानांगौ नोंथां बेखौ बिनि उन बाहागोथिं दानस'नाय जायो जाहाथे बिनि खिया बिनिफ्राय जानगार जायो एबा गैया जायो बेनि उनाव बे साम'खौ जोङो हुनो लायो बे साम'खौ हुनो थाखाय जोङो माखासे नारें खागजि ओ बिखिनि बिदैखौ होनाय जायो बेवहाय सेबनानै होनाय जायो बेबायदि खालामोब्ला बै साम'नि बे गोसोम एबा जाथ थि गाबा जोंखोल मोजां जायो नोंथां। आरो बेबादिनो ओ बेवहाय नारें रोसि सेबनायनि उनाव माखासे ओ मुवाजों बेखौ हुनो लायो। बेबादिनो गोब्रा मुवाफोरजों बेखौ हुनाय जायो बे गोब्राब मुवाफोरखौ जोङो मोजाङै सुनो खानाय जानांगोन बिनि उनाव जोङो बेखौ हुबाय थाबानो जाबाय नोंथां। बेबायदिनो हुयै हुयै हुनानै जोङो बेखौ ओ नायनो नांगोन जेब्लासिम बियो गोजों महर जाया अब्लासिम हुबाय थानो नांगौ नोंथां बेखौ हुनायाव ओ थाम घन्टानिफ्राय ब्रै घन्टासिम हुनाय जायोब्लासो बियो मोजाङै ओ गोजों जायो नोंथां। दा आङो बे गिबियावनो साम' बेखौ ओ माब्रै ओ लानाय जायो एबा माबोरै बेखौ ओ संनायनि थाखाय थाग थियारि खालामनाय जायो बेनि सोमोन्दै बुंबाय आरो बिनि उनाव जोङो ओ सबायखौ जोङो साय ओ बेखौ नायगोरनांगौ जाहैबाय नोंथां। सबाइखौ जोङो हाथाय बाजारफ्राव आथिखालाव मोननो थांसै। ओ हाथाय बाजारफ्राव बे सबाइखौ जोङो बायना लांनानै बेखौ जोङो ओ न'वाव थानाय जाथाफोराव जोङो बेखौ ओ फुख्रेमनाय जायो जाथाफोराव फुख्रेमखांनायनि उनाव बेखौ जोङो ओ जावनांगौ जायो जावनायनि उनाव बिनि माखासे उम मैलाफ्रा एबा ओ बिनि गांफ्रा एबा बिनि खलथाफ्रा मा जायो बिनिफ्राय गैया जायो बिनि उनाव जोङो बै सबाइखौ ओ मोनसे आइजेङाव दोननांगौ बेनि उनाव जोङो बे सबाइखौ आरामसे ओ मोजाङै सुनानै दोननांगौ जायो नोंथां आरो बेजों लोगोसेनो संनायनि सिगांनो माखासे मस्लाफोरखौ जोङो ओ थाग-थियारि खालामनानै लानांगौ जायो बेनि थाखाय जोङो बुराउद आरो माखासे हाइजेंफोर हाइजें बिलाइ बेफोरखौ नायागिरनो गोनां जायो नोंथां। बेनि अनगायैबो गंगार मस्ला एबा गंगार दुन्दिया बेफोरखौ होफानो नांथारगौ नालाय नोंथां बेखायनो बेखौ सुमनानै लाग्रोनांगौ बेनि उनाव बेजों लोगोसे फानलु आरो सामब्राम बिदिनो थाव मस्ला संख्रि बेफोर बायदि ओ मुवाफोरखौबो जोङो बुथुमनानै लाग्रोनोनांगोन बेनि उनाव जों साराय एबा थौखौ अगदाबग जानहरनो नांगौ बिनि उनाव बेवहायो बै संनायखौ जोङो जागायनो हायो गिबियावनो बेहाय थाव संख्रि, फानलु गासिबो थावजों ज' हरफानांगौ आरो बेनि उनाव माखासे मस्लाफोरखौबो जोङो हरफानांगौ जेरै बुरा उद। बेफोरखौ हरफानानांगौ बिनि उनाव बेखौ जोङो साम'खौ होबाय साम'खौ होनायनि उनाव जों बेखौओ गोदौ होबाय गोदौहायनि उनाव बेवहाय सबायाइखौ हरदेरबाय बिनि उनावनो जोङो खारदैखौ बेवहाय होसननाय जायो आरो नोंथां। खारदैखौ होसनखांनायनि उनाव जोङो बेखौ गोबाव समा एरनानै होबाय थानांगौ। बेबायदि एरनानै होयोब्ला बै सबाय आरो ओ साम'आ गुरै जायो। साम'नि मोदोमा गुरै जायोब्ला जों जानो मोजां जागोन बेबादिनो बेखौ मोनहोनो थाखाय से घन्टाफ्राम नांगौ जायो नोंथां। मा मानो होनोब्ला बेबादि गोबाव सङोब्लासो बियो गोथाव जायो।